दे जोंहा दिनै माबा आमथिसुवानि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा? नोंथाङा आमथिसुवानि मा मा जाखो? मा मा फिथाइ जाखो?
जोंहाथ' खान्थाल गोमोन आमफ्राय थाइजौ जानाय जादों।
अ आंबो बेखौनो जादों। ओमफ्राय आमथिसुवा जेरावबो बेराय होयाखै आमथिसुवानि?
जेरावबो थांनाय जायाखै। न'वावनो दं।
आमथिसुवावथ' सानब्रै फालिनाय जायो जोंना बर'फ्रा। आ। नोंथाङा मिथियोना मि थिया
बेखौ मिथिगौ मिथिनायालाय।
आरो आमथिुसुवानो भहरावनो दस'ह'रा। आम मा गंगा फुजा दङ'मोन बेखौ जोंहा होनाय जानाय नंला।
ए
सुवा दिनाव गोलैनाय जाबाय नालाय।
औ औ।
दा ओमफ्राय माबायाव जोंना बिमा गुरुवा सनिबाराव प्राइसिट खालामनानै।
औ।
बिबाराव सावगोन। बिमा दसहरानि नाम
औ औ।
ओ बैसागु संक्रान्तिनि फारसेबो रायलायो नामा नोंथां?
रायज्लायजागोन।
बैसागु संक्रान्तिआव नोंसोरो। मा मा जायो गोखा गोखैखौ? मा मा खांनानै जायो बेखौ मोनथिगौ नामा नोंथाङा?
आंथ' मिथिजोबा जायखिया बे ओ मा होनोमोनलाय खिफिबेन्दों
नोंथाङा मिथिया मिथियो नोंथाङा मिथियोबा नोंथाङा मि थिजोबाबा आं खोनथानोसै नामा
खोन्थादो दे औ
बैसागु संक्रान्तियाव
औ
बैसागु संक्रान्तिया बोसोर जोबनाय सैथ्र' दाननि जोबनाय दिनखौ ला यो नालाय फालियो नालाय बहाय जोङो बैसागु संक्रान्तियाव ओ गोखा गोखै खांनानै जायो आरो ओमफ्राय बे गोखा गोखैयाव मा मा मैगं थायो होमबा जोङो बोसोराव बार' मास थायो नालाय बोसोरसे बार' मासाव जाहाथे जोंनि देहाया मोजाङै थायो गाज्रि बारहावा नाङा बेफोरनि थाखाय जोङो बार'था मैगं थाइगं खांनानै बेदरजों एवनाय जायो। जानाय जायो बेवहाय दङ खिफि बेन्दों थाराय मानिमुनि ओ ओम बावलायलाङो आं माखासे लाफा सायख' अ एम दिंखिया अनेक बार'था मैगं खांना खुन्थाइ नारा थालिर फस्ला बेफोरबायदि बार'था मैगं खां-खांनानै बेदरजों एवनानै जानाय जायो। आरो ओम
मा होनोमोनलाय बे खान्थिं साखौबो होयोमोन नामा?
होयो होयो बार'था जायखिया बार'था खांनानै जायो खायसे खायसे एखस स' एकथा खांनानै जायो। जिखुनु जाया जोंहा आ‌ जोङो बार' मासाव बो-बोसोरसेयाव बार' मास थायो नालाय बे बोसोरसेयाव बार' मासनि थाखाय ओम बार'थाल' खांनानै जानाय जायो खायसे बेनि सिन खांनानै जानाय जायो
औ
ओमफ्राय बे संक्रान्ति खालिनो जोंहा जोंनि ओरैहाय बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनाय जाया होमबा
औ गा खोहैनाय जायो जानायालाय
बहाय बावखुंग्रियावबो जोङो बे गोखा बावखुंग्रियाथ' बार' थारिखनिफ्रायनो गोदोथ' फेस्टिभेल गैयामोन नालाय फेस्टिभेल खालामाब्लाबो गोदोहाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदोनिफ्रायनो गाखोहैखायो बेवहाय
औ औ
बावखुंग्रियाव दाना फेस टेबोल खालामलांबाय बय फिस फेल खालामबाय नालाय गोजान गोजाननि मानसिया बो फैनानै गाखोफैग्रा जाबाय फेमास जाबाय हाजो बहायबो गोबां मानसियानो दखान हैयो गोखा गोखा थाखाय संनानै होयो बेखौ संक्रान्ति खालिल' गाखोयो गाखोयो आरो संक्रान्ति खालि गाखोखांनानै आददिनजों आरो मंगल बानायबावनाय जायो जायबा जाय बहाय आरमंगल बानायनायाव गाखोनानै ओइ हाजो थिखिनिनि मलायाव खुलुमस्रांहैयो बेखौ बांसिन बांसिन मानसिया मिथिया आरो बांसिन थांनाय जाया बेखौ
औ थांबावो आरो हाजोआव
औ गोआव थावनानै बे गोजोनि मन्दिर खुलुमहैयो बे बांसिन मानसिया मि मिथिनाय जाया बेखौ ज' ज ज फोरबो फालिनायायो जाला नालाय जायबा जाय जाय मिथिनाय बिसोरो थांनानै खुलुमहैयो बेहाय
औ आंबो मिथिफेरामोन मिथिनायालाय
मिथिया
खालि संक्रान्ति दिनावल' गाखोयोमोन आरो जों
अखानायै एक थारिक खालि जोंना आ गामियाव आराम जैग्य सावनानै गिदिरखौ सनमान लानाय उन्दैफोरखौ समान होनाय बेफोरबायदि खालामबावो आरो जायब जाय आर'नाइजों बरायो गिदिरफोरखौ
औ
बिदि बायदि खुलुमस्रांजोबबावो आरो नोंसिना माबायदि फालियो
जोंनाबो गामियाव बिदिनो फालियो सावनानै ओमफ्राय गिदिरफोरखौ खुलुमनाय बेबायदिनो आरो
उम
फांसनफोर लायजाया गामियाव बैसागुनि
जायो बेहाय बोराय बुरि गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला बिहामजो गासैबो जोंना ज' ज' रंजानाय जायो। मोजाङै फालिनाय जायो आरो बैसागुखौ आरो फुरि ब बिहामजो सिजों दुरुं बोनाय सेंग्राफोरजों बोराय बोराइजों दुरुं बोनाय। बिदि बायदि खालामो हांसो खेला होयो सियार खेला होयो। दो बुख्रुबनाय होयो।
औ
रंजा बाजा फालिनाय जायो आरो जों बैसागुखौ गानै जोमै गोदान गोदान ड्रेस गाननानै गोदान गोदान जोम जोमग्रा लानानै ज' ज' मोसायो रंजायो। नोंसिनियाव माबायदि फालियो
जोंनावबो बिदिनो फालियो ओरनो खेला गेलेनाय। दामनाय देनाय जायो। ज' ज' ज' रंजानाय जायो। रायजो ज' ज' बैसागुलाय मागिया नोंसिना बैसागु
गियो जोंना ज' ज'नो देग्लाय बुरजा मोनथारदों गामियाव मागिनायानो जोंना आसि हाजार मोनदों।
बा होमबाथ' बुरजा जादों?
जोंनो बिदिनो सोरबा अननानै पास हाजार गाहाम हरनाय जादों नालाय ओंखायनो बुरजा थांदों। देग्लाय माने जोंना बर'नि कालसारखौ जों लाखिथार गोन होननानै गानै जोमै रंजा बाजा रं जायो नालाय जोङो ओंखायनो बयबो मोजां मोनो मोजां मोननानै दिनो हरो आरो जोंनो जोंहाय बहाय दाबिनाय मानाय खुनु जेबो गैया खालि जोङो बोसोराव खेबसेल' सोरनिबा न'आव आगान हैनाय जायो नालाय बहाय बोसोर गो दाननि बयनिबो न'खराव हाबनानै रंजानाय जायो बहाय अननानै हरनाय जायो होमबा दोनथ'नोसै
खोना फैयासै मोजाङै बुंफिननो हागोन नामा
बेहाय जोङो बोसोर गोदानाव सो सोरनावबा सो सोरनिबा न'खराव बोसोरसेयाव खेबसेबो थांनाय जायाना
औ
बेवहाय बोसोर गोदानावसो ज' ज' रं जानाय मोसानाय जानायावसो हाब जोबनाय जायो नालाय बेवहाय सोरबा सोरबा मोजां मोननानै फैसखौ बुरजा बुरजा हरनाय जायो बेवहायनो बुरजा जाहैनाय जायो बेखौ लानानै जोङो जि ओ रंजाफिननाय जाबावो उनावहाय जौ बेदर खाजि जानानै नोंसिंथिं मारै मारै फालियो
जोंनिथिंजायबो बिदिनो बिदिनो जायखिया सेंग्रा सिख्ला आलादा ओंखारो बोराय बोराय फ्रा आलादा ओखारो बुरै पार्टि आलादा ओंखारो बिहामजो पार्टि आलदा ओंखारनाय जायो आरो ना बोरै मानसिया थाखाय नङा जास्थ जेरै बिदिनो बोसोराव खनसे बयनावबो हाबनांगौ होननानै ओंखारनाय जायो आरो ना
अ मोजां
औ
बिदियानो मोजां ज' ज' खौसेथिया फैयो
औ।
गामियाव एना एनि जानाय फैया। खौसेथि फैयो।
औ।
बर'नि कालसारखौथ' लाखिथारनांगौ नालाय।
लाखिनांगौ लाखिनांगौ।
होमबा माथो टाइमा जाबायमोन जोंना होमबालाय फनो थाखाय दोनथ'नोसै नामा?
ए दोनथ'नोसै होमबा दे दोनथ'दो मालाबा रायलाय नोसै नामा? मालाबा रायलायदिनि, औ दिनै होमबालाय दोन्थनसै खामानिया औ नै। मावनांगौआबो मेरला दंबावो। दे बिदिबा दोनथ'नसै।